हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथांङा औ नों खोनादोंना
ओं खोनादों नोंलाय खोनादों दा
औ खोनादों मा खालामगासिनो लोगो
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दा ओमफ्रायो साहा लोंनो नागिरदोंमोन साहा फुदुंनो नागिरदों
नोंलाय मा खालामगासिनो मैगं हाबा
आं आंबो ओरैनो जिरनानै दङ' आरो मैगंआलाय दिनैहाय खान्थाल बेगर ओंख्रिसो संनो नागिरदों आरो खान्थाल बेगरखौ रुनानै लाग्रोबाय
औ माजों जानो नागिरदों?
खान्थाल बेगरजों ओ अमा बेदरसो
ए गोथाव जायोथ' बेबो औ ओमफ्राय मैथा एसे होदो मैथा माबाखौ औ गोजाखौ
खाना दोनदों होनो होननानै नायसै दा माबायदि जायो संनानै नायनोसै
औ गोथाव जागोन दे गोलोम बोथोराव आरो मा जानो मा मानो जायो हाथाय बाजाराव थांबाबो बे खौनो बे मैगंआनो आन्दायबोजोबोसो ओमफ्राय थाङै थुङै लास्टआव माबा जोबथारनायाव
दालिफोरखौ संनानै जानाय जायो औ
औ न'आव जा आग्लाबायनाय दं बेखौनो जालाबायनांगौ जायो
औ नंगौ ओमफ्रायो औ लाल साहासो दा
नोंथाङा मा साहाखौ फुदुंगासि ए
आङो लाल साहा फुदुंदों नै गाइखेरखौबो लाबोनो रोङासै आरो लाबोबाबो एखमबा फुदुंनानै दोननो बावोना गरम बो सोर गावलाब बायो बेखायनो बुरजाबो लाबोनानै दोननाय जायासै नालाय जोबजोबबायमोन गोसोआव गैयिनि लाबोफानो रोङासै
गाइखेरखौलाय नोंसिना गामियावनो मोनो नामा
गामियावबो मोनो नाथाय ना गामिबाबो खाथि खाथिनिबाबो मा बुंबावनो लोगो बेफार खालामनायसो जायो नालाय दैखौ ओरैबायदि मिलायनानै होयोना लगायनानै होयो न' खाथि खा थिनिबाबो औ एसे बायनोनो बाथाव आरोखि ना बेखायनो हाथाइनिखौसो औ हाथाइनि खौसो एसे लाबोयो मोजां माबानानै मोजां मोनस'नायखौ औ औ मोजां मोनस'नायखौहाय ला हैयो आरोना। ओरैनो मोसौ फोराबो माथो बेमार जानाय खोनासो गारदों।
औ जों गामियावबो जासोदो इदि बेमारा माने गाइखेर सेरजायै अबस्था जादों आरो।
नंगौना गोबां गामियावथ' गोबां जायगाफोराव आरो गाइखेर फाननायखौबो बन्द' खालामबाय होनना खोनादों आङो।
अ जोंनिखैजाय बिदि जाथ'आखै आरो।
नंगौना ओरैबो फान नों मोनो मोनथ'यो नाथाय आङो गुबुन जायगाफोराव गाइखेर फाननायखौबो बन्द' खालामबाय होननाय खोनादोंमोन आरो लोग गोसेनो हुरा गासे अमाखौबो बेमार जानाय खोनादोंमोन ना। अमा बेमार नायावबो अमा बेदर फाननो मोनला होननानै फोसावदोंमोन आरो खायफा टाउन कमिटिफोरा औ गामिफोरावहाय।
जो जेराव अमा बेमार जादों इयावहाय बन्द' खालामनायखौ नुदों आरना जोंखिजायबो साननैसो बेमार जादोंमोन जानाया। ओमफाय दासान्दि खोनाथ'वाखै आरो। जोंनि खाथिनि सेन्टारावबो अमा फाननायखौ इदिनो बन्द' खालामहां खालामहां खालासो अबबा खालामनायबो खोनादोंमोन।
औ नोंगौ ना? एसे बेफोर टाइमावहाय समफोरावहाय खालामनांगौबो जायोना नङा देहाखौ नायनांगौ सावस्रिखौ। सावस्रि नङाबानोथ' आरो सावस्रियानो दोहोन होननानै बुङो ना। मानसिनि देहानिफ्राय आरो देरसिन जेबो थाया बेखायनो समावबा बेफोर जानायखौ बेदर फिसा जानायखौनो एसे माबाखानांगौ खम खालामखानांगौ बुंनो थाङोब्ला।
औ बुंनो थाङोबा जिसिबां बिसिबां खम खालामो इसेबांनो मोजां बायदि मोनो आरो आंबो। बेदर फिसा जानायखौ हाथायाव फाननायफ्रा आरो मा अबे मोज जां अबे गारजि बेखौथ' जों सिनाया नालाय।
सिनाया औ नोंगौ।
गावनो सांग्रां जानानैहाय बासिनांगौ जायो आरो।
नोंगौ बेमार गोनां अमाखौबो फानफैनो हागौ बेखौथ' जों आरो मिथिला आरो फानग्राया बुंनाय नङा खिन्थानाय नङा औ आरो मैग' गं मैलाफोराबोथ' दानि समावहाय गादसिबो मुलिजोंनो फेदेरनाय जाब
गासिबो मुलि औ मुलि नङाबानो मैगं जा जाला होननाय बायदिसो आरोना आथिखालाव।
औ औ एम्फौ एनला माबायो जायो मोजां जाया होननानै माबायो। बेराफारसे थिं बे मुलि सारनायनि थाखायनो माखासे एम्फौ ओ खौ जाग्रा फिफांखौ नस्थ' खालामग्रा फिफां ओ एम्फौफोरखौ जाग्रा बै मोजां एम फौफोराबो थैफाबाय बेखौथ' जों बुजियाख्सै। ओ ओमफाय दा जोङो बेखौनो होनो आरो एम्फौ जायो मोजां माबाया जाया
औ बायग्राफ्राबो मोजां मोजां नागिरसिनाय ओरै फानग्राफ्राबो मावग्राफ्राबो बेफोरबायदिखौ बाहायनांगौ जालायलाङो खोमा।
औ नोंगौ माबा बोथोर गिबि नागिर जोबो ना।
औ आथिखालावथ' बोथोरनि हिसाबानो गैला आरना माने मा बोथोराव अबे मैगंखौ मोनजायो बेफोरबायदि माने जेबो थालखौनो मोनलाय लांला। आरो दैज्लांनिखौबो मेसें मेसेङाव मोनो मेसेंनिखौबो दैज्लाङाव मोनो बिदि जालांजोब्बाय आरो। मुलिनि खारबारफोरखौनो
औ नंगौ दा उन जोलैनि गथ'फ्राथ' बै गोदोनि समावथ' बिजाबफोरावहाय जों फरायनो मोनबोदोंमोन ना? मेसें बोथोरनि मैगं गोलोम बोथोरनि मैगं दा बिसोरथ' आरो गोमोनोसो हासिगौ आरो ना मा
औ माने दैज्लांआव मोननाय बेखौबो मेसेङाव मोनो इफोरबायदिसो मोनथिजोबसिगोन आरो ना माथोसे सिङावबो मोनजादों बेफोरबायदि जासिगोन आरो।
औ फोथायनो गोब्राब नंगौना नङा बेफोरबायदि मोनलायलांगोन औ
बोथोरनि जेबो माबायानो गैला नालाय।
औ ओमफ्राय ओरैनो मोजाङै दंना मादैमोनहा मादै आदैया?
औ दासान्दिथ' मोजाङैनो दङ।
दे मोजाङै थानो हानांगौ बेबायदिनो माथो ओ सुबुंफोरानो आथिखालावहाय बेमार आजार खोनाजोबो। एसे खबर लाहरबानो
न बोथोराबो दानो मोजां दानो गाज्रि गरमनि जाहोनावबो बिराद बिराद मानसिफ्रा बेमार जानायखौ खोनागासिनो आरो।
औ नंगौ नंगौ आंबो
गगा मोननाय गुजुनाय जनदिस बायदिसिना जागो जालुगासिनो आरो।
उम नोंगौ आरो अखा अखायाबोथ अखा सिनानै टाइफयड माबा माबि सिखांनाय ओमफ्राय माइ गायोमोन ना लोगो मोना
औ माइथ गायोमोन जोंहा
औ गायखांजोबबाय।
दा एसे दंबावो आरो गायनो गायनायलाय गायबाय माखासे गायबाय औ
दे जांख्रायाव लेंहर ‌।
जांख्रा जांख्रिआथ साननैसोनि गेजेराव जासिगोन माने ओ ट्रेक्टर हाबजायै जायगा एसे दंबावो बेखौहाय ट्रेक्टरखौ सोजाया नालाय। मालाय आरो न'आवबो मोसौबो गैया मालायनि मोसौखौ नेनांगासिनो आरो।
आतसा बिदि जादोंना दे ओमफ्राय जागोन बे साननैसो सानथामसो ओमफ्राय अखायाबो बारा जाथ थारदोंमोनना खोथियाफ्राबो नस्थ जानाय बिराद खोनादों। अखायानो
साननैसो सिगांथ जोंनियाव अखा गैयैयाव माइखौनो गायनो गायनो मोनाखैमोन आरो। जोंना बोरै जायगा नालाय दासान्दियाव अखा हानायखायसो एकदम गायनाय फुनाया सोलिगासिनो आरो ओमफ्राय दिनै बिराद अखा हादोंमोन। बिराद दै देरबोदों आरो।
ए बिदिनो बाराद्राय हाबाबो औ जाया आरो अखा गैयाबाबो। जारलासो मावनानै जानांगौआबो थेवब्लाबो औ बेखौनो गोदो गोदायनिफ्राय खालामबोनाय हिसाबै आरो जाग्रानि अनजिमायाल बांबोगासिनो ना मावग्रानि अनजिम माया गैया बेफोरखौ
मावग्रायाथ' खमनिफ्राय खमसो जालांगासिनो जायगाफ्राबो मावनानै जाग्रा जाग्रा जायगाफ्राबो खमनिफ्राय खम जालांगासिनो।
औ नंगौ। आरो दानि समावहाय हा बायनांगौआबो खम नङा।
ओ आथिखालाव हानि बेसेना नायजाला आरोना। गोदोनि बायदि नंला थाइसे थाइनैजों मोननाय जिराद नंला आरो बेयो।
उम थाखानाय हायावनो आरो न'फोर लुनानै लानांगौआबो
औ औ
उम गोब्राब आरो बेनि सायाव हा सोरजिनांगौआथ' ओहो जोंनि समावथ' आरो जों हाहैनाय नंला खोमा।
औ जोंनि समफ्रावथ' आरो मा जाबावगोन उनावसो मोननसिगोन आरो।
औ ओमफ्राय लोगोआ औ अबेबाया फरायसालिनाव ना मायावबा मावबायमोन होन्दोंमोन नामा?
बिदि मावनाय जाथवाखै आरो।
मावनाय जाथवाखैना आङो खोनादोंमोन आरोना बिदिनो माबाया सासे खोथाहरदोंमोन सासे लोगोआ बे लोगोआबो बेहाय ओ माबादोंमोन बायडाटा हैदोंमोन बिदि होननायखाय
अ हैना दोन्दोंमोन हैनायालाय मा जायो उनावसो मिथिगोनोन खबर गैथवानो। है जि दिनखालि हैदों बेनिफ्रायनो खबर गैथवा आरो।
बिनि माबाफोर लागोन खोमा इन्टारभिउफोर लानो हागन दां। आथिखालावथ' गोबां औ लेखा गोरों मानसिफोर ओरैनो माबा जानानै दङ ना? बेखार जानानै दङ साख्रिनि आंखालावहाय दानाथ' आरो कुवालिफिकेसनाबो गोबां बियो माथो फ्राय गावारि फरायसालिफोरावबो।
औ
जियानो जा मानो माबा मोनसे खालामनानै जोंहा गसङो। गावबा गावनि आइथिङाव गसंथानानै थानो हानांगोन ना लोगो? आरो मालायनि सायावबो आरो बिमा बि फायाबो बैसो जाबोगासिनो बिसोरखौबो एसे रांखान्थियारि मदद होनो हाब्लासो जोंनिफ्राय औ बिसोरनि जोंखौ फोरोंनाय जोंखौ जोथोन लानाय बे फोरबो माबागोन ना जाफुंसारगोन फिथाइ मोनगोन बिसोरो बिनि मोजां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे अब्लालाय
दे अब्ला दोनथ'नोसै
नोंहा संफिनदो ओंख्रिया औ दे।
औ दे